नोंथां हेलौ नोंथां औ मा खालामदों नोंथाङा?
दं नै जिरायनानै ए मा होनो बिफां सायाव जिरायनानै दं ओरैनो गोलोम बोथोरबो ना
नोंथांजों औ नोंथांजों दसे सम रायलायनो हागोन नामा
अ हागोन दे ओं
आ
रायलायनोथ' बा आं गोजां बोथोराव मा मा रोखोमनि आबाद मावो
औ गोजां गोजां बोथोराव आबाद मावो होनोब्ला
अ दे होनबा
गोजां बोथोराव आबाद होनोब्ला जोंहा सिबिं बेसर फाथो एफोरखौबो मावनाय जायो फाथो खौ जेनेबा नै दा गोलोम बोथोराव मावो होनब्लाबो सिबिं बेसरखौबो मावनाय जायो आरो सिबिङा जाहैबाय औ बेसरनिफ्राय जों थाव दिहुननो आरो माने जाग्रा थाव माने थाव गोथां होनो बेखौ बेयो मानसिनि थाखाय बिराद मोजां हेलदि जायो आरो माने जेबो मेडिसिन गैयि लकेल नेसारेल जाहैबाय लकेल माने बेसोर खौ जोङो गाव गोजायै मोखांफ्राव फुनोब्ला बिराद मोजां माने मोदोमाव फुनोब्ला जों बिराद मोजां माने गावनि नांगौ भिटामिनखौ जों मोननो हायो आरो
उ
बिफांखौ गोरलैयावबो जायो मानसिफ्रा
अ जानायखौ नुनो मोनो खोमा ना आं मोनजाफेराखै खोमा दां बेसर फिफांखौ औ
अ माने जानायाव एसे खाथोहांबो मोनजायो गोथावबो मोनजायो आरो आरो लोगोसे नों दा आं नोंथांनि सिगाङाव बुंदोंमोनना सिबिं सिबिङा जाबाय मोनसे फिफां- ओ गोसोम गोसोम फिथाइ आरो बे बेगर बेखौ जों गोजां बोथोराव मोननाय जायो बेयो जोंनि फिथा एन्थाब बेफोराव होयो आरो
अ जाय गोथाव जायोने गोथाव खालामो ना जानाय
औ गोथाव जायो गोथाव खालामो मोदोम मोदोमो
उम
आबादनि बेलायाव बुङोब्ला जों गोबां रोखोमनि आबाद मावो जेरै माइ सबाय फाथो ओमफ्राय बिदिनो आबादखौ जों बुङोब्ला माइनि सोमोन्दै रायलायनोसै नोंथां माइआ नै जा दा गोलोम बोथोर समाव गायो आरो गोजां बोथोराव गायग्रा माइ गोलोम बोथोराव गायग्रा माइ दङ दा गोलोम बोथोराव गायग्रा माइआ आसु ओ माइब्रा रनजित बिदिनो गोबां रोखोमनि दं दा जोंहा बे माइ- गायनाय गाय गायनायनि सिगां थारायनांगौ हालौवनांगौ दै नांगौ माइ गायनो थाखाय खो माइखौ दैयाव सोमहाबनानै गाजा खिलि होग्रोनांगौ आरो
उम
दा गाजाल खिलिहोखांनायनि उनाव माइखौ फोयो माइखौ फोनानै गोजौ गोजौ जायोब्ला फुनानै आरो बेखौ गायफिनबावो आरो माइनिफ्राय जों माइनिफ्राय जों माइ फिफांनिफ्राय माइ फिथाइ मोनो माइ फिथाइ माइ फिफांखौ आरो हानानै फिथाइखौ आरो एक्सट्रा खालामबावनांगौ जायो बेखौ एक्स्रा खालामनानै आरो जों माइखौ फोराननानै मेचिनाव लां नानै बेखौ
माइगाबखौ माबानांगौ आरो मा होनो माइनिफ्राय आलदा खालामनांगौ माइरंनिफ्राय सिगां समाव माइखौ जों उवालावनो सौवोमोन दा मेसिङाव बाहायामोन आरो सिगां समाव माइ माइ सौनो थाखाय उवाल दंमोन मेचिं गैयामोन जे समाव उम गाहेनजों उवालाव देनानै माइगाबखौ बोखारोमोन आलदा खालामोमोन माइनिफ्रा माइरंनिफ्राय आरो दानि समाव मानि मिसिंजोंनो गासैबो खामानिखौ मावजोबसै आरो
उम
गायनाय हानाय माइखौ माइरंनिफ्राय माइगाबखौ माइरंनिफ्राय आलदा खालामनाय बेबायदि गोबां रोखोम नुसै
मिसिनजों मावसैना आथिखालावथ'
रोखोमनि मावसै औ आथिखालाव मिससिजोंनो मावजोबसै नोंथां दा आरो माइआ गोजां बोथोराव मावग्रा दङ। माइआ औ थां
उम बे
माइ गोजां बोथोराव जों ओ मा माइखौ गोजां बोथोर मावोबा आसु आसु माइया गोजां बोथोर गोजां बोथोराव मावग्रा गमबो मावो गोजां बोथोराव गमखौ जों आथा दिहुनो जेरै मैदा
उम
फन बेबायदि बानायनायाव खामानि होयो आरो
उम उम नंगौ नंगौ
बेबायदि गोबां रोखोमनि बायदि बायदि खामानियाव बाहायो गमखौ नि जेरै जों सिप्स जायो बेफोरावबो बाहायो मानि आथा बानायनानै आरो मैदा खालामनानै बेफोरखौनो लगायदेरो
उम
बेबायदि आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिबावनो लुबैदों नामा आरो
अ आं मा होनो मा होनो गोजां बोथोराव गायनाय ओ गोजां बोथोराव गाय नाय गोजां बोथोराव गायनाय माइखौ बोरै गायो बेखौ खोनथानो हागोन नामा नोंथां
अ गोजां बोथोराव गायनाय माइया आसुनि सोमोन्दै बुंनोसै आं माने हालौवनानै हालौवनानै माइखौ फोनानै दोनबानो जायो आरो माइया आसु माइया माने बेयाव समाव एम्फौ एनला जायो बेयाव मुलि होनांगौ हा सार होनांगौ मानि मोजां माइ जानायनि थाखाय मानि मोजां प्रफिट मोननो थाखाय नोङो हासार होनांगोन एसे हासार होनोब्ला जों नेचारेल हासार जेरै मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोरखि बेखौ होयोब्ला साब सिन जायो माने नों मेडिसिन खौ बाहायोब्ला माने गोबां गाज्रि जायो आरो बेनिथाखाय मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोरखौ होयोब्ला आसु माइया मोजां जायो माने जानायावबो मोजां जायो आरो
उम औ उम आसुथे जानो गोथाव खोमा ना बे माइआ जाय मोदफ्रु मोदोमफ्रु मोनलायनाय
औ नोंथां मोदोमफ्रु मोदोमफ्रु मोनो माने जानायाव बिराद मोजां मोनो आरो गुसुयै जायोब्ला ओंखाम संनानै गुसुयै जायो बे माइआ आरो गोथावसिन जाबावो
थंबा गैयो
औ नोंथां
मा होनो आथिखालाव बे खौ खोबां खम बेयो
औ नोंथां मानि बे आसु माइखौ गोबां सम सुबुङानो मावनायखौ बावलांबाय बा गारनो हमबाय आरो माने नैबे समाव माने गोदान मुगाबो जाहैबाय जेब्ला गोदान गोदान माइ दिहुननायाबो जोबला ओंखायनो आसु माइ गायनाय खौ गोबां मानसिफ्रानो गारबाय आरो आसु माया बोरि जायगायावसो जायो नालाय आरो दानि जुगाव आरो बोरि जायगायाव गोबां आबाद मावनायखौ जों खम नुसै आरो
अ जायो न' बां लु
जायगायावल' मावनायखौ नुसै न' बां लुनानै थानाय गय आबाद मावनाय औवा गायनाय बेफोरखौल' नुसै आरो समायखौ जों जों
आरो माने बेफोर गायनायावो खस्थ' नांगौ खोमाना बेफोरखौ गायबा आसु मायफोरखौ गायबा
खस्थ'आ इसेबां खस्थ' जाया नोंथां होमब्लाबो माने गायनायखौ गोबां सुबुङा गारनो हमबाय माने नागारनो हमबाय आरो
मा होनो बेलेग आबाद मावनाया साबसिन आरो बे आबाद
औ औ माने बेलेग आबाद मावनाय साबसिन बिनि थाखायनो माने मावनायखौ खम खालामबाय आरो मायखौ
आरो बिनि उनाव नोंथांनाव सोंबाव सानदों आं
औ नोंथां सोंनो हागोन
बेसर आरो बेसर बै मोनसे खोनादोंना
औ नोंथाङा बुं दे
ए माने बेसर बेसरनि बागै बुंदोंना नों बेसर फिफांआथ' माने बिबार बारनाय समाव नोगोद मोजां नुयोना बेसर बिफांखौ
औ नोंथां बहुत मोजां नुयो आरो बेसर बिबारा जाहैबाय जों बे जों जाग्रा बेरे मोदै बियो बेसर बिबारनिफ्राय लाबोनानै बानायजानाय मोनसे बेरे मोदै आरो बेबो बेरे मोदैखौबो जों आबाद मावो आजिखालि माने बेरे बेरेखौ मावनो थाखायबो जों बेसर गायनांगोन बेसर बिबारनिफ्रायसो जों बिदै मोनो बेसर बिबारनि ओमफ्राय बेरिया थांनानै बेरि बेसर बिबारनि रोसिखौ लाबोनानै बेरिया बिदै
जायो मानो
बेरेखौबो आबाद मावनाय नुसै
ए
गोबां हाजार हाजार बेरे बक्स नुसै आरो माने बे बिबार समाव बेसर बिबार बारनाय समाव बेरेनिबो आबाद मावनाय नुसै रोसिनि थाखाय बेरे रोसिनि थाखाय
बेरे मोदै होनोमबाथ' जों बे बेरेयाथ' गोबां रोखोमनि दं मा मा बेरेया बिदै मा मा बेरेनिफ्राय बिदै मोननो हायो आसलथे नों खोनथानो हागोन नामा
जों बिदै होनोब्ला बेरेमोदै बेरे खंखमा बेरेमा बिनिफ्राय मोनो माखासे आरो बेरे फिसा फिसा दङ बेनि नामखौ आं मिथिला नोंथां
ओ बेफोरनिफ्राय जों बिसोरनिफ्राय बिदै मोनोना बिदै बेफोर बिदैया देहानि थाखाय ओरैबो मोजां ना जायो माने गोथाव गोदै माबा मोनसे बुस्थुआव जानायाव
औ औ नोंथां गोदै जायो गोथाव जायो माने मानसि नि थाखाय मोजां बे आरो आरो बिनि बिदै बिदैआबो गोदै जायो मानो होनोब्ला मानसिनि थाखाय मोजां बुङोब्ला बेयो भिटामिन गोनां मोनसे
ओ
नेचारेल मा होन होननांगौ बेखौ बे नेसारेल बुस्थ दिहुन जानाय
औ
जेबो मेडिसिन गैयि
उम
बिबारनिफ्राय दिहुनजानाय रोसि
आसलथे नों नुनाय मा होनो माबा बेरखौ न'आव फिसिनाय नुनो मोनो आसलथे
खंख्रमा खंख्रमाखौनो नुयो नोंथां खंख्रमा बेरेगखौ जों फिनाय नुयो
खम - खम आरो बेरे मोदैखौबो फिसिनाय नुयो खोमा ना
अ बेखौनो बेराय मादै होनो बेरे मोदै होनोब्लाबो फिसा- फिसा दं आरो बेखौ बांसिन फिसिनो हाया बे गाव जेराव थायो बेयावसो थायो बेखौ फिसिनो हाया माने खमख्रमाखौल' फिसिनो हायो आरो मानसिफोरा बांसिन बुंङो बे खंख्रमाखौनो बेरेमोदै
उम खायफा खा खायफा गामियाव होनो आरो खम ख्रमा खायफा बेरे मोदै गामि लानानै गामि जाय मा होनो बिदि मुं दोननाय दं आरो ना
बेरेबो दोबा फिसा फिसा थायो थाम्फै बायदिल' जायो बे जोनो रोंङा आरो माने जिगा बेबायदि आरो बे खंख्रमाखौनो बेराये मोदै होनो मानसिफ्रा
होमबा जोंहा समनि आंखालाव दोनथनोसै नामा टपिकखौ बेथ' मोजां टपिक थारमोन ना
औ दे